ओं खोनादोंना?
खोनादों ओं
उम
नोंथाङा मा खालामदों?
दङ ओरैनो जिरायनानै दंथयो जि बोथोराव आं जादों माने
उम
दा दसे थानानै हागोन नामा
नोंथाङा ओं नोंथाङा फ्रि दंबा आबादनि बागै सावरायनो हागोन ना?
ओं हागोन दे हायो
आथिखाल आरो गोदोनि आबादनि फारागथिया नोंसिनिथिं माबायदि सोलिना दं
आबादनि सोमोन्दै बुङोबाथ' सिगाङाव एसे बेलेगमोन ओमफायो दायो एसे बेलेगमोन बेलेग जालांबाय आरो गायनाय फुनायफ्राबो एसे लेटबो जाबाय ओमफ्राय सिगांहायथ' आरो मोसौजोंसो हालेवोमोन नालाय
ओं
मोसौजों हालेवनानै माने गोबाव समसिम हालेवनांगौमोन ओमफ्राय दाथ दा गासैबो बिदिनो ट्रेक्टरजोंसो हालेवजोबो
उम जोंथिंजाय गोदो आरो दानि गोबां फाराग दं आरो गोदो मोसौजों हालौवोमोन ओमफ्राय आथिखालाव ट्रेक्टर बायदिसिना जों हालौवो गोदो एसे से लेजियै थारमाने थाब गायखाङामोन आथिखााल ट्रेकटरजों जों हालेवनाय लोगो लोगो सानसे साननैयावनो मानसि बुरजायाव बुरजा लानानै थाब गायखाङो
ओं
गोदो मुलिफोरबो बायदिसिनाफोरबो होनो रोङामोन नालाय आबादावहाय आथिखालाव मुलिफोर बाय एसे बांसिन होयो नालाय। एसे साबसिन जायो आरो फि थाइखौै एसे बांसिन मोनो।
उम
आरो खम समनि गेजेरावनो आथिखालावहाय गायखांनाय जायो आरो हाखु दाखुनो
जेब्ला अखानि बिबाङा खम जायो होमबाना बिदिनो मेचिनफोर बहायनानै दैनि सारनायनि राहा खालामना ला होनाय जायो आरो आथिखालाव।
औ नोंसिनिथि बिदि सारनो हानाय माबा दं आरोना
उम गोदोथ' जेनेबा अखाखौसो आसा खालामोमोन। बिदिनो माबा मोनसे बेबस्था लानाय जेबो राहा गैयामोन थारमाने गोदो। आरो हासार फोरबो गैयामोन हासारफोरा दंबा बै मोसौनि खि खि बेफोरखौल होनाय जायोमोन आरो गोदो बेफोर गैयाबाथाय गैखालामोन आरो बेलेग हासार होनाय नुनो मोनखायामोन।
उम
इखायनो गोदोनिफ्राय दानिया एसे साबसिन रो जोंखै
जोंनियावबो बिदिनो एसे एनै सोरहाबा सोरहाबा होयो ओमफ्राय जोंहा होआ आरो
उम
हासार होरोसो हासार होलायथनाय जायाखै
होनबाबो खम जालांबाय आरो ओमफ्राय सिगांथ ओरैनोबाबो बिराद जायोमोन एसे गिबिबो गायो गायोमोन आरो ओमफ्राय दाथ आरो अखा बोथोरफ्राबो थिग गैला माने हाबाथाय हाबाय हाबाय थायो दुंबाथाय दुंबाय दुंबाय थायो आरो गायनाय फुनाय समावसो बोथोराबो गाज्रि जाना होयोना सान्दुंथिंनो बेयावनो नेलायनांगौ जायो बोथोर थांलायलायो आरो
उम जोंखैबो इदिनो हाबाथाय हाबाय हायाबाथाय हाया ओंखायनो बोथोरखौ बांद्राय आसा खालामनो नागिरा आरो फ्रायानो
ओं जोंथिं
थेवबो खावसेयानो बोथोरखौ आसा खालामो
जोंहा दंगनि दैजोंसो गायो।
ए मोजाङानो जादों
दंग थेवबो रानलायनांगौ जायोना ओमफ्राय बेयाव नेलायनांगौ जायो आरो ओरैनो मालाबा समाव आलि खोनाय हालौवनाय माबाफ्रानो हाफ्रानो रानथाबफिनायलायो जोंनिया दै मोनिनि थाखायनो गायनो गोनां हायानो गोरा जाफिनसिगोन आलि दानखानाय आलि खोखानायफोरानो बेखार जासिगोन आरो
उम उम
ओमफ्राय ओरैनो नोंसिनिथिं मा मा माइ गायो खोनादों ना हेलौ
उम
खोनादोंना खोनायाखै
जोंथिंजाय दि बेफोरनिफ्राय लाबोनो थाखाय ना
खोनादोंना
हा मा होनदों खोनायासै माथो हेलौ
खोनादों ओं
औ दासो खोनादों माने बारा खोना बाङाखैमोन
ए जोंथिं जाय जोसा माइब्रा जोसा माइब्रा रन्जिथ
उम
ओमफ्राय खल खना जाङिया
औ
आरो गोबां दङो
मायाबो बिदि दंला लायो
ओं
माबादि बिफोर मायालाय जानोला जोंनि थिंथ' ओं खोन्थालाय माबायदि जा-जानो ओमफाय माबायदि महरनि माने फिसा ना गिदोर?
बयनिफाय सा-साबसिना रनजित दानो होनजायो जा ओंखाम जानायावहाय ओमफायो फिथा संनायफोराव जोसा ओमफायो माइब्रा। ब्रा ओमफायो नाग्रि बेफोरखौहाय फिथ थानि माबायावहाय बिसोर आथा गोनां फिथा इसोरखौ बाहायो आरो ना। जामयियाखौ इसे बोरि हायाव गानाय जायो आरो ओमफ्रायो रनजित खौहाय इसे दलहासिनाव गायनाय जायो।
औ जोनथिंबो गायो रनजितखौलाय ओमफ्राय मासुरि खौ मासुरिखौ बांसिन गायो आरो जोंनिथिं दैनिबो इसे खस्थसिन नालाय बे खलफना माइआ माबायदि? गोसोम ना मा?
गोसोमथ‌ नङा
अ बे खलफना माइखौ सोंदां को औ मादिथ खोनाफेराखै दे नुफेराखैबो माने।
उम गुफुरानो जेनेबा बे बेलेग माइजों एखेआनो। ओमफाय इसे देरसिन आरो बै माबानि। मा होनो रन्जितनि
औ ओमफ्राय सिगांथ माने माबा आयजंफोरबो गायोमोन ना आयजं माइसालि माइफोर गायोमोननो गोदोहाय आसुफोरबो दाथ इदि फोलाना? ना नोंसिनिथिं फैयो दाबो इदि? आरो मोनसे बिराद गिदिर गिदिर माइ दंमोन। ओं बेनोया जोंथिंबो इदि माबायदि उम उम
थारमाने
मानु औ
एरो होनानै गायोमोन गिदिर गिदिरमोन नालाय ओमफायो। दानि रनजित जोंआ हाया थारमाने ओंखायनो गायनाय जाला आरो
ए माबा बै आसुफोरखौथ एसे दलहा जायगायाव औ बावा ना मा बावा माइबो
मोनसे हायावनो मोनसे माइ गायबाय थाबाथ बुरजा बुरजा मोना नालाय सोलायबायथ थानांगौ जायो एसे बोसोरनै बोसोरथामजों
अ
ओम ओम। दलहायावसो गायोना बे बावा माइखौ?
दैनि गोनांथि जाया आरो
अ अ बावाखौ गायामोन नामा फोयोसोमोनना फोनासो दोनोमोन।
बोरियावसो गायो जोंनिखै।
ओ। जोंनिथिं बावाखौ फोलाबायनानैसो दोनो।
ओमफ्राय बिदिनो फोयो जोंनिखैबो बिदिनो बिफांआ गोलाव गोलाव जायो नालाय दैफोरावहाय गायनो मोजां जायो आरो।
माने लेमोना बेफोरो ओमफ्राय एसे दलहायावसो गायनो मोजाङाथ' इफोरबायदि दलहा हाबो गैया नालाय बेफोरबायदि बावाफोरखौ गायनाय जाया आरो ओरैनोथ' रनजितजों मासुरिनि अनगायै जोंहा बेलेग माइखौनो गाया गाया आरो बे माइब्रा जोसा फोरखौबो गायानो जोंहा हाया लस जायो ओरैनो होननानैबो बायनानैसो जालाबायो मागो बैसागुफोर फैबाथाय। हायाबो बारा गैया नालाय बेखायनो ओरैनो बेलेग खेथि मावदेरो
माइब्रायाबो मोननै मोनथाम दङ बोरियाव गायग्राबो दङ ओमफ्राय दलाहायाव गायग्राबो दं।
ओं। नोंसोरनिथिंसो बायदि मैया माइ खोनाबायलै। ओमफ्राय मा माइ होन्दोंमोन नोङो? ना मा माइ होनो बेबो माइ बेलाय माबायदि
रन्जित, माइब्रा होनो आरोना दा बे दलहाथाराव गायो बिदिखौ।
अ।
ओरै बायदि फिथाइ मोनखायो बेयावहाय
उम। दै दै बिराद नांथारगोन बे?
माने बांद्राय भेलु होआमोन बेखौ।
औ औ।
ओमफ्राय आथिखालाव बिनि दामा गोसा जाबावबायसो।
अ ओंखायनो दा बांसिन माने बेफोरखौ गायफिनबाय आरो ना लाफिनबाय माइफोरखौ। ओहाय गोदो लेखाफ्रावसो मोनलाबायायदोंमोन। बुहुत माइ मोननाय माबा मनिराम सनिराम होनलायलायनाय।
दैफोरखौ बांद्राय नांलाया आरो। बेनो बोरिफोराव जायो।
अ।
ओमफ्राय गुफुरबो दंबावोसो नांनो बाना।